हेलौ औ खोनादों नोंथां। नोंथांजों आं दैज्लां बोथोर। हा।
हेलौ हेलौ
औ नोंथां खोनादों
खोनादोंना नोंथाङा मा खालामदों नोंथां मा खालामदों नोंथां
नै ओरैनो दं नोंथां ओ नोंथांजों आं दैज्लां बोथोरनि ओ दैज्लां बोथोराव आबाद मावनायनि सायाव ओ सोंनो हागोन ना
अ नोंथां सोंनो हागोन
ओ नोंथां जोङो जेनेबा दैज्लां बोथोराव माब्रै आबाद मावनाय जायो। बेनि सोमोन्दै एसे फोर फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा
औ फोरमायनो हागोन नों नोंथां ओ दैज्लां बोथोराव। जोंहा बिदिनो। ओ माइनि आबाद मावनाय जायो माइनि आबाद। मावनाय जायो
औ
दैज्लां बोथोर बुङोब्ला जोंनि गामियाव जेब्ला दैज्लां सफैयो अब्ला गासिबो जोंनि गामिनि बर'फ्रा जानजि खाफ्रायो
औ।
दैग्लां बोथोर समाव जोंहा माइ आबाद मावनो थाखाय। जाम्फै- एबा गुबुन। दैमा दैसानिफ्राय लाबोनाय फिसा नाला एबा जाम्फैनि सुबिदा गैया बेनि थाखायनो जोङो अखानि दैजों गायनाय जायो। अखानि दैजों गायनाय जायो आरो बिदिनो। हालदैजों गायनानै जों गिबियाव खोथियाखौ फोग्रोनानै लानाय जायो ओ खोथिया खोथियाफ्रा जोङो आसु आसु माइखौथ' गोरान दिनाव गायनाय जायो नालाय बेखौ जों दै। दैज्लां समाव बायनाय जाया दैज्लां समाव जों गिबियाव खोथिया फोग्रोनाय जायो खोथियाफोरखौ जोङो माइब्रा जोसा बिदिनो गुबुन-गुबुन माइफोरखौ जोङो थि खालामना फोनाय जायो आरो ना। बिनि उनाव जोङो गिबियाव हालेवनाय जायो। हालौना लाग्रोयो गिबियाव हालेवनायनि उनाव सेथि हालौनाय, नैथि हालौनाय, थामथि हालौनाय, ब्रैथि हालौनाय, बाथि, दथिनि उनाव जों गायनाय जायो आरोना। बिनि उनाव जेब्ला जोङो हालौनानै ओ हाया गोमोन जायो अब्ला जों आलि खोनानै आलि खोनानै हाखौ जोङो दोलो खालामनायसै बेनि उनाव जोङो खोथियाखौ आइजोफ्रा बा
नोंथांमोननिथिं दायो गोदोनिफ्राय आरो दानियाव माबायदि ओ जोङो नोंथां ओ जोङो दैज्लां समावहाय जानाय लोंनायनि थाखाय जोङो जोगोनात मोननो हायो। आरो जोङो दैलां बोथोर। बोथोराव बांसिनानो जोंनिथिंबो माइ आबादखौनो मावनाय जायो। आरो दैलां बोथोराव जोंनिथिं
औ नोंथां।
औ नोंथां। जोंनिथिं माबाखौनो मावनाय जायो जायासैलै दानदो